औ खोनादोंना औ खोनाबाय औ खोनाबाय दे ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। औ नोंथाङा गाहामैनो दंना।
खोनादों औ मोजाङैनो दङ।
औ औ ओ नोंथाङा दिनै मा ओंख्रि जानायमोन
अ जोंहाथ' ओंख्रिया दिनै स सबाय आरो साममोन
अ सबाय आरो साम ना औ औ बिराद गोथाव ओंख्रि उम उम सबाय आरो साम'खौ नोंथाङा नोंथाङाबो संनो रोंगौ नामा?
औ रोंगौ
औ औ ओ एसे खोन्थानो हागोन नामा सबाइ आरो साम' ओंख्रिखौ बोरै संङो
अ हागोन दे ओ सबाय आरो साम' ओंख्रि स सङोब्ला जोङो गिबियावनो सामखौ दैमानिफ्राय खननानै लायग्रोनांगोन जोंनाथ माने माने ओ दैमा खाथि नालाय जोङो दैमायाव जोङो गि माने सामुखौ खौ खननानै लायग्रोयो बिनि उनाव दोनो आरो साम'आव माखासे ओ हाब्रु ओ बिनि उनावहाय अखानायै फुङाव जोङो बे साम'खौ साम'नि दाखोनखौ आरो साम'आ गोबां रोखोमनि नि साम' दङ जेरै ओ साम' गोलाव साम' दाहोनाय आरो जोंहा दङ ओ साम' लादाय जोंहा ओ बे फोरनि मा होनो दाननानै ला नांगौ आरो नङाबा जोंहा ओ माने साम'खौ जाना औ
औ सबायजों बबे साम'आ जा-जाजायो जेनेबा बबे साम'खौ? सबाय जों जाना जायो?
खोनायाखै मोजां बुंफिनलाय।
ओ एबार खो-खोनादोंना?
औ खोनादों दे बुं।
ओ ओ ओरैनो सबायजों बबे साम'खौ बांसिन जानाय जायो?
सबायजों जोंहा साम'खौ साम' गोलाव आरो साम' दानाय बिसोर मोननैखौ बांसिन जानाय जायो।
औ औ बे ओ बेनिफ्राय सबायाव खारै नङाबा जाया नङा होमबा?
ओहो नङा जाया।
औ औ औ खारैखौ सबाय साम' संनायाव खारैखौ बबे समाव होनाय जायो?
सबाइ साम' संनायाव खारैखौ जेब्ला जोङो साम'खौ एवनानै लाब्लाय लाबाय बेनि उनावहाय जोङो बिनि उनाव जोङो ओ मानो सबायखौ जेब्ला होना होथ्रनानै लायो बिनि उनाव जोङो दसे दाननानै खारैखौ होनानै लायो।
आ बेनिफ्राय ओ खारैनि अनगायै गुबुन हाग्रानि मैगंफोर सबाय साम'आव होनाय जायो नामा? हाग्रानि बा माबा बे मस्ला हारिनि बिफांफोर होनाय जायो नामा?
औ होनाय जायो जोंहा दङ'।
औ बेनि बागै
गंगार आरो खायसे बुङो गंगार दुन्दिया बे गंगार दुन्दिया खोनादों औ बेखौ जोंहा सा सबायाव होबाथाय ओरैबायादि माने गोथाव गोबाव आरो मोदोमनाय मोनो आरो जोंहा बेखौ होबाथाय सबाय ओंख्रिया थावसिन जाहैबाय।
औ औ बेनिफ्राय नोंथाङा द'हैयो गुबुन गुबुन साम'नि खोथा बुंदोंमोन ना?
औ।
खोनादों ना? औ बेफोर साम'खौ ओरैनो मा मा मैगं बेफोर साम'खौ ओरैनो मा मा मैगंजों जानाय जायो एबा माबोरै जानाय जायो?
अ जोंहाथ' साम' इदिनो साम' मा होनो साम' दाहोनाय आरो साम' म' गोलाव बेफोर जों बांसिन सबायजोंनो जायो आरो खायफाबा जोंहा अनलाजोंबो जानायखौ अ नुदो आरो मा जोंहा बेबायदिनो ओ फिथाइ मै गं दोगोनार बेफोरबायदिजों जोङो साम' एरख'नानै जायो आरो आरो दङ' मोन से जोंहा मोन से साम'लादाय बेखौ जोङो बांसिन मैथा बांगाल बे फोरजों जायो आरो
औ औ। बेनिफ्राय ओ जोंनि समाजाव साम'खौ मानो जायो साम' जानायाव माबाफोर ओ देहायाव माबाफोर सुबिदा जायो नामा बा देहाया माबाफोर मोनसे लाब जायो नामा?
बेनि सोमोन्दैथ' आं बारा मोजां मोनथिला। खोनाबोनाय ओरैनो खुगानिफ्राय गोदोनिनो लानानै जोंहा साम' मोजां लायोब्ला मेगन मेगन गुनु जायो होननानै ओरैनो फोथायबोनाय मोनसे राव दं आरो बेयो जेसे इसिबां सैथो बेखौथ' आङो मोन थिला
औ औ माने साम' जायोबा मेगन मोजां जायो होननाय खोना औ आंबो बिनि बागै बांद्राय मिथिया आंबो खोनादोंल'सो माने साम' जायोब्ला मेगननि पावारा मोजां जायो होननानै औ गामिनि मानसिफ्रा बा जोंनि सिनियर मानसिफ्रा बुंसोलायो आरो
औ
फ्राय ओ साम'खौ ओरैनोथ' गाव गोजाबो जाजायो नामा ओरैनो एर
साम'खौ जोङो औ एरख'नानै जों फाजा जानो हायो।
उम उम उम आरो बेनि गेजेरावबो बबेबा साम'आ जाजाया नामा बबेबा दैयाव थानाय साम'फ्रा जोंनि समाजाव बाहायजाया नामा जेरै बै खेरेन्दाय बायदि मोनसे साम' मोनोना फिसा फिसा गल गल
खोनायाखैना
हेल' ओहो खोनायाखैमोन दे बुंफिन
एबार खोनाबायना। औ औ ओरैनो दै साम' आथ गुबुन गुबुन दं नङा होमबा।
औ दं।
बेफोरनि मादावबाबो। सामखौ जानाय जाया नामा।
जोंहा माखासे ओ दैयाव थानाय मोनसे साम दङ बेखौ जोङो ओ सामनि मुंखौ आंङो बिनिखौ बारा मोजां मोनथिला मोन जिखुनु जोंहा मोनसे बेखौ ओ साम ओ हागावना बेबायदि होनो आरो जोंनि बे सामखौ आं मानि जानायखौ नुफेराखै आरो।
औ औ। नाथाय सामखौ बे सामखौ मोननाय जायो आरोना।
औ दैयाव मोनो बेखौबो। औ। गुबुनावफोर साम'खौ जों जानायखौ नुयो ना थाय जों आं बे सामखौ जानाय नुफेराखै आरो।
उम।
अ नोंथांङा मा बुंदोंमोन?
ओ ओ बेनिफ्राय ओ साम'खौ बबे समाव जायोबा साबसिन गोथाव मोनो जेनेबा बुंनाय दं दजे उमुख टाइमाव बा उमुख समाव जायोबाथाय बिदै मोनजायो बा उमुख टाइमाव जाबाथाय बिदै मोनजाया। बेफोरबायदि सम दङ'ना?
अखाफोर गोरलै जोंङो ओ सा सामआव गिदिर मोनजाया होननाय मोनसे माने बुंनाय राव दं आरो जेब्ला जों अखाफर गोरलै जायो अब्ला जोङो सामखौ जायोब्ला जोङो सामखौ मोजाङै मोनजायो आरो जोंहा अखाफोरा जेब्ला पुर्निमा एबा अखाफोरा रायो होमब्ला सम जोङो साम' जायोब्ला माने ओ साम'आव बिदै मोनजाफायो होननाय मोनसे ओ राव दं आरो खोनाबोनाय राव।